खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों बर' हारिनि ओ बै मोनसे दोरोङारि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलायनो कल खालामनाय जादों नोंथाङा जुदि सम दङब्ला बिनि सोमोन्दै दसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां सम दङ सावरायजागोन। ओ नोंथां बैसागो होननो थाङोब्ला जोङो बेयो ओ गोदो गो दाय निफ्रायनो जोंनि आबै आबौ बा आजै आबैौमोननिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानाय मोनसे ओ मोनसे गोथार फोरबो होननानै बुंनांगोन बेखौ बैसागो जाबाय जोंनि बर' फोरनि मोनसे गोथार फोरबो आरो जोङो बैसागोखौ गोदान बोसोर होननानैबो जोङो बुंनो नांगोन। बुङो आरो बुंनो नांगोन ओ बैसाग होनब्ला बैसागोआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे ओ जोंनि आमाय थख्ल' होननानैबो जोङो बैसागोखौ बुङो मानोना जोङो ओ बैसागो बैसागोखौ बैसागोआव ओ जोंनि बांसिन सुबुंफोरानो ओ रंजायो मोसायो आरो जोङो खुसियै थायो। ओ बैसा बैसागो बैस बैसागो होनो थाङोब्ला जोङो बैसागोनि ओ सेथि खालार बा मोसौ बैसागो गिबियाव मोसौ बैसागो होननानै बुंगोन मोसौ बैसागोनिफ्राय जागायनानै ओ मोसौ बैसागोनिफ्राय जागायनानै जोङो ओ जोंनि जायगानि जोंनि जायगायाव बा जोंनि एरियायाव जोङो बैसागोखौ स्नि सान फुरा ऊबा जोङो फालियो मोसानाय फोरबो फालियो मोसौ बैसागो होनोब्ला जोङो गिबियावनो मोसौफोरखौ ओ सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ दुब्लि बा फोथाराव ओ दुब्लि बा फोथ थाराव बा द' फख्रियाव बा दैमायाव लाना थांनानै जोङो मोखौ मोसौखौ थुखैयो। थुखैनानै जोङो बरियासे ओ न' न'आव लाना फायफिनो बा जोङो ओजोंनो ओ जेहुथु ओजोंनो बा जोंनि न'आव लाना फैफिननानै बेखौ जोङो ओइ मा होनो बेखौ साराय बा खान्थाफोरनि हांगारखौ जोङो बुथुमनानै बेयाव एसे जानाय थाव बा बेफोरबादि थाव लगायनानै जोङो ओ औवानि मोन से हासुं दाननानै गथा हासुं दाननानै जोङो बेखौ ओ बेयाव जोङो ओइ गलायनाय जिहेथु बा हांगारखौ जोङो बे औवानि हासुङाव थुनानै जोङो मोसौनि मोसौनि बिगुराव ओ बेफोरखौ फोननाय जायो। बेखौ फोननाय जायो होनोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोसौफोरखौ खौ जोङो हेंगारबोदोंमोन बा हेंगारनानै जोङो बेफोरखौ होयोमोन। बेनिफ्राय जोङो बेफोरखौ एंगारना होयोब्ला बेखौ ओ मोसा मुफुरफोरा माने बेफोरखौ सिखार खालामनानै जायोमोन। जे बेफोरखौ सिखार खालामनानै जायोमोन। अब्ला जोङो बे बेनिनो माबा लानानै मोसौफोरनि मोसौफोरखौ सिनाय हायि बादि बा मोसौफोरखौ गावसोरनि बायदि साननानै जोङो बेयाव ओ फोथा फोननाय जायो फोथा फोननानै जोङो बेखौ हगारना हरो। जोङो ओ हगारना हरनायनि सिगांनो लाव लाव लाव, फान्थाव, ओ थाराय ओ हालदै बेफोरखौ जोङो हानानै ओ मोसौ माला सुयो मोसौनो गानहोनो माला सु सुयो माला सुनानै जोङो ओ खायसे मालाखौ ओ मोसौनो गानहोयो आरो खायसे मोन-मोननैसो मालाखौ जोङो न'आवबो लाखियो। आरो बेफोरखौ मोसौ होलांनाय समाव जोङो ओ थारायजों मोसौखौ बुजाव बुजाव ओ जोङो मोन से मोसौनि मोनसे जे मोसौआ मोजां जाथों बा भगबाननिसिम आर'ज गाबनानै जोङो मोनसे मेथाइ रोजाब बो। बे मेथाइानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर सोर एरबाय था बिमा गाय दे बादि दा जा बिफा हालुवा बायदि गं मिना गिदिर जा होननानै जोङो बेखौ रोजाबो आरो बेनिफ्राय बेखौ रोजाबनानै जोङो ओ ओइ जोंनि लाव फान्थाव हानाय बेफोरखौ मोसौनियाव सारै सारै बुज्राव बुज्राव मोसौखौ जोङो फोथार फारसे लांनानै उदां फोथाराव हगारना होयो।
औ।
हगारना होनानै बेखौ जोङो सानसे बिदिनो थहोयो। थाहोनानै जोङो मोना मोना जानाय लोगो लोगोनो मोसौनो जोङो गोदान ओ फागा बा गोदान मोसौनि दिनदाल खानानै जोङो ओ बेखौ फाथोनि फाथोनि बा गुबुन गुबुन माबायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गु बुन गुबुन जों फाथोनि दिन्दाल फाथोनि दिन्दाल खानानै जोङो मोसौनो बेखौ खा होयो आरो
बै सानखालि जोङो मोसौखौ ओ लाव फान्थाव बायदिसिना होननानै जोङो मोसौखौ गरिया सेरजा होनानै जोङो बेखौ ओ मोजाङैनो लाखियो। बेनिफ्राय ओ सेथि ओ बैसागोनि ओ मोसौ बैसागोनि नेक्स्ट दिना जोङो ओ ओइ गेदेर खौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अनसायनाय आरो जोङो ओ बोराइ बाथौनिसिम दे जोंनि फैबाय थानाय समफोरा बा जोंनि फैबाय थानाय इयुना मोजां जाथों होननानै जोङो ओ बोराइ बाथौनिसिम फुजा होनानै जोङो बोर बियो बोर बिनानै जोङो गिदोरफोरखौ ओ सिबिनानै खुलुमनानै उन्दैफोरखौ अनसायनानै जोङो बे नैथि बैसो नैथि सानखौ जोङो बारहोयो बारहोनानै नेक्स्ट दिना नेक्स्ट दिना जोङो मोसानाय हाबाफारि लायो। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दिना लायो नाथाय जोंनि नेक्स्ट दिना खालि मोसानायनि हाबाफारि लायो हाबाफारि लानायाव जोङो गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै
औ।
सेंग्राफोरा गामसा गाननानै आर'नाइ गस्ला गाननानै बेनिफ्राय सिख्ला सिख्लाफ्रा बुरैफ ओ गोदान दख'ना गाननानै फालि लानानै आर'नाइ लानानै जोङो मोसानो गामि गंसेयानो ओंखारबोयो। ओंखारबोनानै जोङो ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ जोंनि थरखा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै जोङो हारिमुखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारो आरो जोङो गामि गामि गामि नखर नखर हाबनानै जोङो मोसायो मोसानांनानै जोङो जे स्नि सानाव जोङो मोसाखांनानै मोसाखांनायनि ओ जा मोननाय बेफोरनि रां - रुफा ओ माइरं बेफोरखौ जोङो जमायै बुथुमनानै ओ गंसे रायजो यैनो जमायैनो जोङो जानाय लोंनाय हाबाफारि लायो जेराव जोङो ओ एसे जौ बायदिसिना बेफोरखौबो लानाय जायो आरो जोंनि जि गोसोनि गाज्रि मोनलायनाय गाज्रि सानलायनाय बेफोर बैसागुआव जोङो ओ मोजां मोनसे थासारियाव लाबो बोनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जमा जमा जमा ओंखाम ओंख जानानै जोङो बैसागोखौ स्नि बैसागोखौ जोङो बिदिनो बारहोयो। ओ बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगायावबो बैसागोखौ लानानै बेफोरबायदि माइबा मोनसे ओ माबा फालियो नामा?
औ जे फालियो जोंनियावबो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनि समाव बैसागुखौहाय ओ से दान सिमहालागै फालिनाय खौ जोङो खोनानो मोनो नाथाय आथिखालाव जौ गानायनि जाहोनाव बे जौगालु समावहाय जोङो स्नि सानसिमखौ फालिनायखौ नुनो मोनसै। गिबियाव मोसौ बैसागु ओ नैथियाव मानसि बैसागु बिनिफ्राय थामथियाव दाउसिन दाउलानि बैसागु बेफोर फालिनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ बैसागुआव ओ जोंनिथिंबो एखेआनो। गिबियावहाय गलिनिफ्राय दैमायाव लांनानै ओ दैमायाव लांनायनि सिगां ओ बिसोरनि ओ बिगुराव एबा मोदोमावहाय ओ ओंखाम ओंख्रि दोनिफ्राय हुख'नानै मोन नाय हांगारखौ थाव गुबैजों गलायनानै ओ औवानि हासुं हास'नानै मोनथाम हास'नानै लायो बेखौ ज' खाथुमनानै बेजों गाब गाग्रोनाय जायो, बिनिफ्राय दैमायाव दुगैनो लाङो, ओ दैमायाव थुखैखांनायनि उनावहाय ओ मोसौखौ ज' मोनसे जायगायाव दोननानै बिसोरनो लाव फान्थाव थावनि माला गानहैनाय जायो। बेजों लोगोसे बिसिनो लाव, फान्थाव, सबायाइ, गोरान माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जाहोनानै ओ मेथाइ रोजाबनाय जायो जे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हान्जा बेफोरबायदि। बेजों लोगोसेनो ओ नैथि सानावहाय जोङो नुनो मोनोदि ओ मानसि बैसागुआव जोंनिस्थिं दासिमबो ओ जोबोद मोजाङैनो रंजायो बाजायो ओ फुंबिलियावनो बिसोरो दुगैस्रां लोबस्रां आफा इसोरनियाव आर'ज गाबखांनायनि उनावहाय गेदेरा गेदेर हान्जा उन्दैया उन्दै हानजा आरो बुरैफोरा बुरै बुरै हानजा बोरायफोरा बोराय बोराय हानजा ज' मोनसे जायगायाव लोगो हमलायनानै बेहाय गेदेरा उन्दैखौ आरो उन्दैया गेदेरखौहाय मान बावनाय जायो आरोखि। बिनि उनावहाय गाव गावाब गावनो ओ हानजा लायै हान्जा ओ न'खर न'खर ओ मोसाहैनाय जायो। आरो बे मोसानाय समाव बेहाय ओ न'खरफोरा ओ गावसिरनि मोजां हास्थायनानै ओ न'निफ्राय माखासे ओ दानफोर हरो एबा बान्था फोर हरो, बेफोरखौ लाबोनाय जायो। ओमफ्राय ओ मोसा मोसा फैसा मोननाय बे रांफोरखौहाय बिसोरो जोबथा सानखालि ओ स्नि सानावहाय ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ज'यैनो रायजोयै मोनसे ओ जानाय लोंनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। बेवहाय मैखोमै जोङो बुंनो थाङोबा ओ माइब्रानि जौ बिदै आरो अमा बेदरा जायगा मोनो। मानो होनानै बुङोब्ला बैसागुजों आरो माइब्रानि जौ बिदैजों ओ एंगार हायै बायदि मोनसे सोमोन्दो दङ, आरो बैसागुनि समावहाय ओ बबेबा गामियाव बिलाइहरनाय फिसाजोनि फिसाय एबा बिजामा दैया न'आव फैयोब्ला बि बिखुनजोफोरा जोबोर खुसि जायो आरो बे खुसियावनो माब्लाबा माब्लाबा ओ बिखुनजोफोरा ओ बिजामादैनि मुङावहायनो थाइसे गाहाम जौ फिसिनानै दोननाय जायो आरो बेै जौ फिसिनाय खौहाय ओ गिबिसिनाव बिजामा दैनिनो दिहुननानै होग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय बिजामा दैनाव सोंनाय जायो जे जौआ माबायदि जाखो गोदै जाखो ना गोबाब जाखो बिनि उनाव बिजामादैनिफ्राय ओ फिन्नाय मोन सखांनायनि उनावसो गुबुनफोरनो बे जौ बिदैखौ राननानै होनाय जायो आरोखि। बुंनानै थाङोब्ला बे जौ बिदैखौ बिजामादैनि मुङावनो नाम खारिनानै दोनखानाय जायो। बेजों लोगोसेनो नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दि दानि जुगाव ओ सेंग्रा-सिख्लाफोरा गोदोनि बायदि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा थरखा, जाबख्रिं बायदिसिना बायदिसिना लानानै रंजानायखौ जों जोबोद खम नुनो थांबाय दानि दानि जुगाव ओ गोनोखोआरि जौगानायनि मुङावहाय आजिखालि टेप रेकर्ड, मबाइल ब्लुथुथ कानेक्सन बायदिजोंसो जोङो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनसै। खाम, सिफुं, सेरजानि गोदै देंखोखौ जोङो बारा खोनानो मोनलिया नाथाय थेवबो जोङो ओ बुंद्रायनो हायाखै जोङो बावगारलांबाय होननानै बबेबा बबेबा खनायाव जोङो दासिमबो ओ गोदोनि दोरोङारि जिहेथु जानाय लोंनायजों लोगोसे मो मोसानाय-मुसुरनायखौबो जों दासिमबो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हायो। हायोबा दासिमबो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद जौ